औ औ औ मा खा
खोनायाखै नोंथां
मा खालामगासिनो दंङ नोंथाङा?
अह रै जिरायानो दं नोंथां।
अ अ अ अ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन होननानै ओ फन हरनाय जादोंमोन दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
औ होनो हागोन नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला जोङो गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै। ओ जिहेथु आङो फन हरग्रोनाय जाहैबाय जिहेतु आं एसे फोरमायग्रोनोसै। जेराव जोङो ओ गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जिहेथु जों मानसि मा जोङो ओ लाजिनाय दङ जोङो साननो हनो हानाय जोंहा ओ‌ मेलेम दं जेराव मानसिफोरा मेलेमजिबि जिहेथु जोङो गावनि देहाखौ खोबथेनो थाखाय जों बायदिसिना जों गाननाय जोमनाय जोङो गाननाय जायो जेरावहाय जोङो
अ
ओ गोदोनि समाव जों गान्नाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो बांसिनानो माबाखौसो मिथियोमोन जों जेराव जोङो ओ जिब जुनारनि ओ बिगुरफोरखौनो गो गोदो गोदाय गोदो गाननाय जायोमोन हाग्रा बं बंग्राफोराव थानानै रायजो जायोमोन बायदिसिना जिब जुनार खालामनानै बिदिनो ओ बिफांनि बिलाइफोरखौ गानलाबायोमोन बिफांनि ओ माबाफोरखौ बिगुरफोरखौ गानना थायोमोन। नाथाय दिनै समाव जोंहा गोबां सोलायनाय नुबाय जेराव दिनै जोङो गोबां साननो हनो रोंबाय जिहेथु जोङो जि दानानै जों गाननो रोंबाय। दा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु नोंथांमोननि ओनसोलाव गाननाय ओ जोमनाय होनना बुङोब्ला ओ हौवा मानसिफोरा मा गानो आरो हिनजाव मानसिफोरा मा गानो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अह नोंथां हौवा मानसिफोरा गामसा लंपेन्ट बिदि गानो आरोना नोंथां।
औ-औ
ओमफ्राय हिन्जाव मानसिफोरा दख'ना गानो।
औ औ औ औ नों गौ ओ जोंनिथिंजायबो बिदिनो हौवा मानसिफोराथ' माबाखौ गानना थायो जोंनिया उम गामसा ओ लंपेन्टफोरखौ
मा होनदो आदा आइ बाबा मोना ऐयाव थांदों ओ औ
खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादो।
औ औ एसे माने ओ नोंथांनि बेकग्राावउन्ड साउन्ड फैलाबायदों अननानै बेफोरखौ दा खालामसै ओ मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोङो लंफेन्ट ओ बायदिसिना आरिफोरखौ जोङो ओ उम अबावबा गोजान जायगायाव थाङोबा जों बाहायो। लोगोसेनो जोङो गोजान जायगानि खोथा बुङोब्लाथ' जोङो जेराव जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बायदिसिना जों जुदि हारिमुनि खामानिफोराव थाङो अब्ला जोङो ओ जोंनि हारिनि जा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ जिमान गोजान जायगाबाबो जों हारिनि जुदि ओ माबाफोर ओ मोसानाय रंजानायफोर जायोब्ला जों बेखौ गाननायखौ जों नुनो मोनसै। बिदिनो ओ जों गोबां सोलिबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो जेराव जोङो ओ दासिमबो सोलिनायखौ जों नुनो मोनसै उम लोगोसेनो जोङो ओ गाननाय जोमनाय नांगौ होमबा दिनैनि समाव जों गोदान गोदान गाननाय जोमनायफोर खौ नुनो मोनदों जिहेथु जोंहा गोबां बायदिसिना ओ दिनै गाननाय फैबाय जेराव जों सोनाबारि गाननाय जोमनायफोरा जोंनियाव साग्लोबनो हमदोंसै। जोङो दिनै नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलफ्रावथ' जोंनिया आइजोफोरा दख'नाखौनो गानना थायो नङा होमबा नोंथां? दखनाफोरखौ गरमब्लाबो ओ जोङो गावनि देहाखौ खोबथेनो थाखाय गानना लायो नाथाय जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै थाउन ओनसोलफोराव जोंहा गाननाय जोमनायफोरा गोबां सोलायबाय जोंहा खान्दा खान्दा बायबा लंपेन्ट लंपेन्टफोरखौ ओ हास'नाय बा जिला जिथा ड्रेस बेफोरखौ गरमजों लोगोसे दिनै ओ आइजो माहारिफोराबो दिनै ओ माबायदि ड्रेस खौ गानोबा जाहाथे इसेबां गरम जाया बेफोरखौ गानो आरोना, आथिखालाव एसे गोबा गोबा जिफोरखौ नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव दासिमबो बेफोरखौ सोलायनो रोङाखै जोङो दख'नाफोरखौ गानना थायो गरमब्लाबो। ओ नंगौ जोंनि थाखाय बियो हारिमु अब्लाबो जों गरमजों जों साबजानायखौ नायनानै जोङो ओ जेबो खामानि मावै समफोराव जों गाननानै थानो नांगौ दा जोंनि ओनसोलफोरावबो दा लासै लासैनो साग्लोबनो हमबाय। ओ बिदिनो गोबां सोलायबोबाय जिहेथु नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोंनिया दा ओ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायदों जिहेथु जोंनि ओ गाननाय जोमनायफोरा जाहाथे जोंनिया गोमालाङा बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन होनना सानो जोंनि लाइमोनफोरखौ
दखना गाननांगोन आरोना नोंथां
औ औ
ओ
इनिफ्राय
बर'फोरनि दख'ना गाननां दख'नाफोरखो गाननांगोन आर'नाय बिदि ओ गाननांगोन आरोना नोंथा गाननांगोन लानांगोन आरोना होमबासो जोंनिया दखना गाननाया थागोन नालाय
औ औ।
उम हौवाफोराबो गामसा गाननांगोन।
औ औ औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोंनि जिफोरखौ माबायदि बे दानाय जायो बेनि सोमोन्दै
सिफोरखौ आंथ' बारा रोङा नोंथां आं दानोबो रोङा नालाय।
अब्लाबो एसे एनैखौ ओ फोरमाय जायो जेनेबा माबायदिहाय बानायो। हिसानफोरखौहाय माबायदि बानायो।
सोंनाय दानायखौै नुयो आरोना नोंथां आं ओमफ्राय इदि मा मा सह नांगौ मा मा माखो बेखो बारा मिथिलाङा आरोना नोंथां आं।
अब्लाबो नोंथाङा एसे माबाखौ फोरमायजागोन नामा जेनेबा आंनो फोरमायनानै होनसै जिहेथु जोंहा इसाननि थाखाय जोंहा साल खुन्था थंब्रै नांगौ जायो थोंब्रै बेखौ गायनानै जोङो बेवहाय बायदिसिना जोङो खुन्दुंफोरखौ ओ माबानो थाखाय जों माखुफोर बाहायनाय जायो सोरखि बाहायनाय जायो। बिदिनो जों हिसानफोरखौ दानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जिहेथु जोंनि आइजो माहारिफोरा मा मा दिनै गोदान गोदान जुगनि दिनै बायदिसिना नाम फैदों दिनै बायदिसिना ब्रेन्डनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथांआ दख'नानि ब्रेन्डनि मुं लोगोसेनो बायदिसिना गस्ला स्लाफोरनि नाम थायो बायदिसिना बेफोरनि ओ आइजो माहारिफोरा गानग्रा जायखिजाया गस्लाफोरनि नामफोरनि बुं लोगोसेनो ओ जिथु ब्रेन्ड दङ बिबार ब्रेन्ड बायदिसिना बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
ब्रेनडनिखौथ' आं बारा बायानालाय नोंथां आं बारा मिथिलायलाङा जे बिबार ब्रेन्ड बेफोरखौ मिथिखाया आरोना। दखनाफोरखौ बिबार ब्रेन्ड बेखौल मिथिगौ। ओमफ्राय बारा मिथिला नोंथां बारा बायनायबो जाया नालाय।
औ औ।
उम।
नंगौ नंगौ ओ बेनिफ्राय ओ मा मा गाननाय जायो ओ
ओ बायदिसिना गाननाय जोमनाय थायो नोंसिना बेनि सोमोन्दै नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
दख'ना फालि बिदि आरोना नोंथां।
औ। बेनिफ्राय गोदान गोदान औ
गोदान गोदानखौथ' आं बारा मिथिला नोंथां बायबाय थानाय जाया नालाय नोंथां
अब्लाबोथ' ओ गाननाय जायो जिहेथु नोंथाङा हायोबा फोरमायनो नाजानांगौ आरोना जेनेबा आइजो माहारिफोरा गोबां गानो जेनेबा बायदिसिना लंपेन्ट आरि बेफोरखौनो बुंजायो आरो नोंथां नोंथांमोना माने आइजो माहारिया मा मा गानो बेफोरखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय आरोना बुंबानो जाबाय नामफोरखौ मा मा बायना मोनो दखानफोराव बेफोरखौ एसे फोरमायना हो
दखानफोराव गस्ला लंपेन्ट दख'ना बिदिनो आर'नाइ फालि दख'ना बिदिनो मोनलाबायो आरोना नोंथां
औ बेनिफ्राय गस्लाफोरा मा मा नाम दंसोगारो नोंसोरना बायदिसिना मा स्कार्ट दङ बा मायबा
आं बायनाय जाया नालाय नोंथां नामफोरखौ मिथिया नालाय नोंथां।
अ अ अ थिगानो थि जोंहा ब्लाउस दङ ब्लाउसफोरखौबो जोङो आइजो माहारिफोरखौ गाननाय नुयो। ओ बायदिसिना दिनै ट्रेक्सु आरि दङ बेफोरखौबो जोङो आइजो माहारिखौ जों गाननाय नुनो मोनो दिनै समाव दा गोबां गस्ला दङ बायदिसिना सिमिस आरिफोरखौबो गाननाय जायो। आइजो माहारिफोरा दा गोबां दङ बिदिनो गस्ला गाननाय जोमनाय। दा बेफोरखौ जोंङो दिनैनि जोङो गोदान समाव जों मोननो हायो जिहेथु ओ जों गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै बेफोरखौनो जों सावरायनो हायो। दा गाननाय जोमनाया जिहेथु ओ जोङो गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंबो खायसे माहारिया दुखान आरि होनानै सोलिगासिनो दङ' दा जों नायनो थांङोबा जों ओ गाननाय जोमनाया जोंनिया दिनै ओ गोबां जौगााथखौ मोनहैबाय जिहेथु जों हारिनि गाननाय जोमनायाबो जोंनिया गोबां ओ नामजादा जेराव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दख'नाफोरनि दामफोरखौ मिथिगौ नामा आर'नाइ दख'ना गामसाफोरा बेसेसो लायो ओरैनो बायोबा ब्लाउसफोरा
आरनाय दख'नाफोराथ' आरनाय गामसाफोराथ' बायोबा नोंथां सातस' गाहाम लायो आरोना जोंनिथिं आरो ब्लाउस सिम्पोलफोरा एक्स' बिस लायो ओमफ्राय एम्ब्र'दारि गोनांफोरा आरो आरायस' दुइस' थिनस' बिदिनो सारिस' बिदि लायो आरो नोंथां फास्स' गाहामनिबो दोंङो। आरोना नोंथां ब्लाउसआ आरो दख'नाफोरा दखांफोराबो बबेबा इ दख'ना अग्रंफोरा आरायस' दुइस' बिदिनो लायो आरो ना नोंथां ओमफाय दफ लांगाया थिनस' इदिनो सारिस' अबावा सारि सारिस' बिदिनो फासस' बिदिनो हाजार ओरै लायो आरो ना नोंथां
औ औ
दखनानि सायाव नायनानैसो आरोना दामा
औ औ औ औ
औ
बिनिफ्राय जों जि दख'नाफोरखौ जों जेब्ला गोजाम जायो अब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो माने बुंना होबानो जागोन आरो ना
सोरबा सोरबि खायसे खायसेफोरा माइ लामनो बायो आर ना नोंथां बे खायसे खायसेया ओरैनो उवालाबायनानै मै बि दोनलाबायायोना नोंथां माइ इदिनो बायदिसिना दोनलाबायो गुन्दै सुनदै दोनला बायोना नोंथां
औ औ
ओमफाय सोरबा सोरबायाबो एम्फौ फिनायावबो बाहायलाबायो आरो ना नोंथां खोबना दोननो थाखाय।
औ औ।
औ बिनो आरोना नोथां।
ओ नोंगौ जोङो दख'नाफोरखौ आइजो माहारिफोरा गोबां खामानियाव बायो बिदिनो हिस्रि महरैबो बाहायो खायसेया बिसिनानै लोगोसे आरो खायसेया बेखौ ओ दिरुं महरै बाहायो दाउजों जिहेथु जोंहा बर'फ्रा दाउ ओ जों फान-फाननाय जाखायो जिहेथु फिनाय जायो नालाय बेनिखायनो दाउ आरि खानोबो जोंङो बिसिनानै ओ दिरुं बानाय महरै बानायो जों माइ सौ नो लांब्लाथाय जोङो ओ माइ बस्था खाथाबनो थाखाय जों बेखौ दिरुं महरै बाहायो। बिदिनो गोमां गोबां खामानियाव फैयो आरोना जोङो जिथु नोंङा फोरमायो दानि माइ फोरानो जोङो बेसर फोराननो हायो। बे दख'नायावनो दा गोबां जोंहा बेजों सोमोन्दो दङ जोंहा गाननाय जोमनायजों जेराव जोङो दिनैनि समावथ' जों गोबां ओ हाबफेेनारि फैनायखौ नुदों बेखौबो ओ हिनजाव मानसिफोरा बांसिनानो दिनै हौवा मानसिफोरनि गाननाय जोमनायखौ गाननो हमदों बायदिसिना स्पर्टिंआनो बुं लंपेन्टना बुं जं-जन्थाफ्रानो बुं बेफोरखौ दिनै बाहायनो हमदोंसै जिहेथु जोंहा दिनै द दखान आरि होनानैबो गोबां ओ जानानै दङ। ओ जि जोमनि ओ सोमोन्दै नोंथांजों ओ गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय नोंथाङाबो गोबां। फोरमायबाय जिहेतु ओ जिफोरखौहाय माबायदिहाय दानाय जायो लोगोसे ओ माबायदिहाय ओ दख'ना सुरिफोरखौ जोङो ओ आइजो माहारिफोरा बाहायो बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय दा बेनिखायनो नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर जासिहरबाय। दा बिदिब्ला बेखियाव दोनथ'सैना नोंथां दे दे।
ओ।